खोनादों
हेलौ
हेलौ औ खोनादों
नोंथां खोनायाखै
जोंना नेटवर्कनि इसु जादों खोमा आंथ' नोंथां खोनाबाय दं नोंथाङा एसे लेट खोनादों आंनिखौ
औ आं दा खोनाबाय नोंथांनिखौबो देलाय बुंलाय
दे जोंहा दिनै सावरायनि गथ'फोरखौ जोथोन लानायनि सोमोन्दै
औ औ
आं इसे जागायना होग्रोनि बाथ्राखौ जाहाथे नोंथाङाबो बुं
दे नोंथां दे
ओ दाथ' जों नुनो मोनो नोङा ओमबा जोंहा सुबुं माहारि हिसाबैथ' जों सानसे समाव गासैबो बिमा बिफा जानांगोन बा सोरबा बिमा बिफा जाखांबाय जोथोन लानाय दा जोंनि थाखाय देरसिन धोनानो जाहैबाय जोंनि गथ' गथाइ एबा जोंनि दा जों नुनो मोननो खायसे गथ'फोरा उन्दै समनिफ्रायनो गाज्रि लामाजों आगान होनाय बा गाज्रि लामाजों आगान सुरनाय जेरै जाय उन्दैयावनो मबाइल लानाय। मबाइल लानायखौ गाज्रि बुङाखै दखुन आङो मबाइल लानाय माने जाहैबाय गाज्रि मबेलिखौ नों गोरोन्थि खामानियाव बाहायनाय। नखराव बाइक दाबिनाय एबा उन्दै समावनो फरायनो गारनाय। बायदिखौ जों नुनो दा जोङो जोंनि गथ'फोरखौ माबायदिहाय जोथोन लानांगोन आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिगोन लुबैदों नोंथां।
मा होनदों नोंथाङा?
अ जोङो गथ' फोरखौ माबायदि जोथोन लानो नांगोन मोजां लामाथिं दैथायहरनो थाखाय एसे फोरमायलाय नोंथां नोङो
औ नोंथां थारैनो बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो।
औ
औ जोंना ओन्दै समाव बा गोरलै समाव जेरैबायदि जोङो फांसे औवाखौ बेे
गेदा गेदिखौ जोंहा फेंनानै सिदा खालामनो हायो औवा गोरलै समाव
औ नोंथां
औ थिग बेबादिनो जोङो माने जोंनि गथ' गथाइफोरखौ बा जोंनि उन्दै जोंनिफ्राय उन्दैनि उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ जोङो उन्दै समावनो जोङो बिसोरनि आखल आखु गियानफोरखौ माने मोजाङै फोरोंनानै बा मोजाङै गियान सोना होनानै जोङो बिसोरखौ माने मोजां खालामनो हायो आरो।
औ औ थारैनो
जेरैबायदि जोङो फांसे औवाया रायोब्ला जों बेखौ मालाबाबो सिदा खालामनो हाया।
हाया
औ थिग बेबायदिनो जोङो सासे उन्दै गथ'फोरखौबो गथ'साफोरखौबो जोङो जेब्ला बिसोरो बैसो जागोन बा एसे देरगोन अब्ला जोङो बिसोरखौ जोङो मोजां आखल आखु फोरोंनो बा मोजां गियान सोनानै होनो जोङो हायाबो जानो हागौ आरो।
औ थारैनो
औ बाथ्राफोराव दङ जोंहा। मा होनो दै लोङै मोसौखौ माब्लाबाबो दै लोंहोनो हायानो। औ थिग बेबादिनो जोंहा औ थिग बेबादिनो जोंहा गथ'फोरखौबो माखासे गियानफोरखौ जोङो सोनानै होनो हायो आरो मा जायफोर गथ'फोरा जो ओन्दै समनिफ्रायनो मोजां गियान मोजां बाथ्रा बाहायनाय बा मोजां आखल आखु नुबोयो माने बैफोरखौ गावनो गाव बे गथ'आ सोलोंबोनो हमो आरो
औ औ
औ
बेबायदिनो जों नुयो उन्दैनि उन्दैयाव न'खराव जेरैबायदि बारहावा सोलियो
मोजां खोनायाखै नोंथां एसे मबाइलखौ खाथियाव लाना रायलायलाय
एबार खोनाबाय ना
औ नोंथां माने एसे फिसा फिसा खोनादों आरो बांद्राय मोजां खोनायाखै
औ औ नोंथां दे बुं
जेरैहाय जोङो उन्दै समाव नुयो ओ उन्दै समाव नङा न'खराव जेरैबायदि थासारि सोलिगोन बिनि बिमा बिफानि बेब'हार जानाय लोंनाय राव बाहायनाय दा जेनेबा सासे गथ'आ जेब्ला जोनोम जायो बेथ' गुफुर लेखा बिलाइ बायदिसो नालाय
औ
जों बेनाय जायो थिग बेबायदिनो जों गथ'फोरा जे जेरैबायदि बारगाव हागोन नांलाय खमलाय खमलाय थागोन आरो बेबायदिनो न'खराव जुदि जौ जुवा लोङो जों गोबाव नायब्ला बिनि गथ'आबो बिदिनो सोलोंगोन बिसोरो जि नुय बेखौनो सोलोङो जेरै राव रनायलायनाय सासे गथ'आ बर' न'खराव बे बर' रायलायगोन आसामिस नखराव आसामिस रायलायगोन बेबायदिनो खौबो सोलोङो आरो बिसोरो बिनि जानायनिफ्राय लानानै बिनि राव रायलायनाय थानाय हुदा गासैबो दा बेनिखायनो बिसोरखौ मोजाङै जोङो जोथोन लानोबा जेरै दानि नोंथाङा बुंदोंमोन जे ओ रानाय औवाखौ फेदोबनो हाया नालाय आं एसे सिखौ गायोब्ला बेखौ जोथोन लानो थाखाय बेरा होयो जाहाथे मोसौ माया जानो हाया नङाबा बेखौ नांगौबायायदि दै होनो नांगोन थिग बेबायदिनो जों गथ'फोरखौबो सम आरो बैसोखौ नायनानै जोथोन लानो नांगोन थाब्ला मा जागोन दिनैहाय ना मानसिखौनो जोथोन लायाबा बेयावहाय एफौ सुगोन बा बोरमा जालांगोन मोसौ जालांगोन बेबायदिनो सासे गथ'बो नों उदाङै आगारोबा
औ
बेबायदि जागोन आरो सिमा गैयि जागोन रायनाय राव खामानि जाहाथे बे मोनसे सिमायाव थायो बेबायदिनो गथ'आबो दै बेबायदिनो मोसौ जों जुदि रुजुना नायोबा मोनसे खाना दोनाब्ला सिमा थागोन आरो जायखौ बे हामा सोमोन्दै मिथिगोन एसे बुंहरदो नोंथाङाबो
औ नोंथां नोंथाङा होनाय बायदिनो जोङो माने गथ'फोरखौ जोङो खाङोब्लाल' जाया माने
औ
थारमाने सासे गथ'खौ जोङो बिनि फिउसारखौ नायहरनानै बे सासे गथ'खौ जोङो मोजां गियान फोरोंनांगोन नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबादिनो जोंङो सासे गथ'खौ नोंथांङा होनलांनाय बायदिनो सासे गथ'जों बा बै बिफां गायनायजों एखे रुजुनानै नायोब्ला एखेयानो औ जेरैबायदि फांसे बिफांखौ गायोब्ला बेखौ जोथोन लानाया जोंनि बिबान थिग बेबादिनो सासे गथ'खौ जोनोम होनानै जों बेखौ खांनानै फेदेरनानै बिनि गाव आथिङाव गसंनो हानायसिम जोंङो बेखौ मा मोजाङै जोथोन लानांगोन अनसि अनसि मोस्रोमबा बासि बासि लेवार बासि बासि हाब्रु नांसिनांसिै माने सासे गथ'खौ मोजांङै खांनानै आरो बेनो जोंङो मोजां गियान होनानै बिनि जिउनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनायाव जोंङो बेनि माखासे रोंगौथिफोरखौ नायनानै लामाफोरखौ सायख'नानै होनांगोन आरो माखासे समाजनि नेमखान्थिफोरखौ फोरोंनांगोन
बिनाय नालाय माया गोन्थि माया थार जों जि खुंदों बेखौनो मावगोन बेनिफ्राय जोंसो बिसोरखौ फोरोंनांगोन जे बे खामानि गोरोन्थि बेखौ दामाव खामानिया मोजां बेबायदि जोंनानिफ्रायनो
उननि समावहाय मोजां लागोन दा बि बेखायनो आं सानो जे सासे गथ'नि आखल आखुआव बिनि बिमा बिफानि गोाहोन थायो।
औ औ बिनि न'खरनि एसे थासारि थारिजों गोरोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि गथ'नि आखल आखुआव जेरैबायदि जोंङो मासे दाउस्रि बा बाथ' बा दाउ मैनाफोरखौ जोङो फोरोङोब्ला बे दाउ फोर न'खराव जाय माबायदि राव बाहायो बा न'खराव माबायदि राव बाहायो गोददि राव बाहायो ना खाब्रां राव बाहायो ना बेबायदिनो माखासे गाज्रि सोदोबफोर बाहायो बे बेफोरखौ माने बै दाउफोराबो माने लायो आरो सोलोंफायो थिग बेबादिनो जोंना गथ' फोराबो न'खराव बिमा बिफाया बा बिनि गेदेरफोरा मा राव बाहायो गोदै राव बाहायो ना खाब्रां राव बाहायो बा मा होनो सुबुंजों सुबुं बा मानसिजों माबायदि रायलायो बैफोरखौ माने बियो फारसेनिफ्राय सोलोंनानै माने बे बेखौ बाहायलांबाय थायो आरो
औ बे हुदा जायो
औ बे हुदा जायो।
आं थारैनो सैथो मस्रा जोंबो नुजाखोन जाय नखरावाय जौ जौ सोलियो बेबाय सो
औ
धोरोम आखुदिन्थि बेफोरबायदिनो लायो दा बेबायदिनो आरो जोंङो बिसोर फरायनायनि बुंनाय लेखा बिलाइ गुफुरखा बेयाव लांदों। जनो बेनो जायो।
औ
ओंखायनो जो बिसोरनो जेब्लायबो मोजां आखुखौ दिन्थिनांगोन मोजां खामानिखौ फोरनांगोन सबो मन उथो जों दा साननैसो
औ नोंथां जोङो गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनानै बिसोरनि जिउखौ आ बिसोरनि फिउसारखौ नायनानै मोजां खालामनांगोन लोगोसे जों गथ'फोरनि लामाफोरखौ जोंनो आसि थुनानै दिनथि नानै होनांगोन आरो मा मा खामानि मावोब्ला समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन बा समाजनि सुबुंफोरजों बोजबजागोन आरो मा खामानि मावोब्ला जोङो खैफोदाव गाब्र'गोन बा खैफोदाव खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो माने बैफोरखौ जोङो फारि फारि एसे जों मोनबोखानाय हिसाबै जोङो माने आसि थुनानै फोरमायनानै होनो हायो आरो बेफोर गथ'फोरनो
औ औ थारैनो थारैनो बेबायदिनो दा जेरैजाय उन्दै गथ'आ मबाइल बिनानै गाबो मबाइल खोनाया मबाइल फराया दा बेखौ ज बादा होनांगोन जे बेबायदि नङा जों जुदि बे उनदैनिफ्रायनो जेनेबा मबाइल मबाइल
ओम
याव फरायासै मबाइल बे गथ'आ हुदा जालांगोन आरो बेबायदि खालाम बेबायदि खालामबासो बेबायदि बेाव जोंब्लाबो नांजागोन मे बेलि
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै
दे जागोने नोंथां दे गोजोननाय मोनदों नोंथां सावरायनानै